औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथांङा फ्रिना मा?
औ नोंथां। नोंथाङा मानो हरदोंमोन?
बिदि मोनसे टपिकनि सायाव सावराय ग्रोनो नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां बुंदो मा टपिक
बैसागुनि सायाव' सावरायनोसै बिदिब्ला
औ सावरायजायो नोंथां।
नों बुंग्रोनोना आं बुंग्रोनो नोंथां
ओ आंबो बुंग्रोजायो नोंथां
दे बुंग्रोदो नोंथां
औ ओ जोंनिया बैसागुआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि देरसिन रंजाथाइ फोरबो नोंथां
औ नोंथां
औ बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै फालि लिबोगासिनो दङ नोंथां ओ गिबियावनो जोंहा मानसि बैसागुनि सिगां मोसौनि बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो।
औ नोंथां
मोसौनि बैसागु फालिनो थाखाय जोंहा गोबां मुवाफोर फिथाइ फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो। ओ गिबियावनो जोङो बे फोरखौ मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र' दाननि लास सानखालि फालिनाय जायो नालाय नोंथां बिनिनो ओ सानसे सिगांआव बे बेफोर मैगंफोरखौ खांनानै लाग्रोनाय जायो। बेफोर जाबाय थाराय ओ लाव फान्थाव दिग्लिथि बाग्रिखब बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ नोंथां दे
औ बिनिनो जोङो मोसौ थुखैनायनि सिगाङावनो फुङावनो सिखारनानै बेफोर खौ हाफ्लेनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेफोरखौ माला सुनानै न'फोराव बाथौफोराव बिदिनो खेबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
ओ बिनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनायनि सिगां सिगां जोङो न'निनो दो एबा सारायनि हांगारफोरखौ हुख'नानै ओ जोङो मोसौनियाव गोसोम गोसोम दागो होनाय जायो थाव जानाय फोननानै ओ बे मोस सौनिआव गोसोम दागो होनायखौ जोंहा ओ मोसौ थुखैनायनि उनाव मोसौखौ फोथाराव उदाङै हगारनानै होयो नालाय ओ जाहाथे बे समाव हाग्रानि जिब जुनारफोरा गिनानै खारो बा मोसौनि जेबो खहा खालामा बिनि थाखायनो होनाय जायो आरो नोंथां
नोंथां
ओ जोंहा मोसौखौ थुखैनो थाखाय फुख्रि बा दैमाफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायो मोसौ थुखैनायाव जोंहा माखा खासे मेथाइ दङ ओ बे मेथाइआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मे थाइ ओ बे मेथाइआ जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमा गाइदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बेबायदि आरो नोंथां
अ अ
नोंथाङा खोनादोंना
औ आं खोनादों
औ बेनि उनाव जोंहा मानसिनि बैसागु जायो मानसि बैसागुआव जोंहा दुगैयै लुबैयै बेबायदियैनो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथाङा
औ
ओ बेबायदियैनो जोंहा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो ज' ज' बा हानजा हानजा ओंखारनानै नै ओ बै निन' बै निन' थांनानै बैसागु मागिहैनाय जायो
औ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोंहा ओ हिनजावफोरा दख'ना बिदन ब्लाउस गोजा आर'नाइ फास्रा आरो हौवा गामसा आर'ना बेफोरबायदि गानानै ओ खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै मोसानाय जायो आरो नोंथां
औ
बिनि उनाव जोंहा बैसागुनि स्नि तारिख आव ओ सात थिथि जानाय जायो बेहायाव जोंहा हाग्रानि फ्रायनो मोननाय बायदिसिना रोखोमनि मैगंफोरखौ खांनानै बा बुथुमनानै जानाय जायो जेरै लाफा सायख' दौस्रेम दिंखिया खिफि बेन्दों बेफोरबायदि मैगंखौ खांनानै जानाय जायो आरो नों थां
औ नोंथां।
जाहाथे बे बोसोराव ओ सुबुंनियाव जेबो गाज्रि बेमार आजार जानो हाया बिनि थाखाय जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जोंनिथिं बेबायदियैनो ओ बैसागुखौ फालियो बिदिब्ला नोंथाङा ओ आंनो फोरमायनो हागोन नामा ओ नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबायदि फालियो?
जागोन नोंथां खोनासं।
औ
बैसागुआ बर' हारिनि बयनिफ्रायबो देरसिन आरो अनजालु बोथोरारि बियो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय बैसाग दाननि सेथि सानाव एफा एप्रिल दाननि गेजेराव फालिनाय जायो बैसागो आरोबा बैसाग आरो अगु जायनि अथ' आगोमाबा गोदान बोसोर सोदोबनिफ्राय फैदों।
औ
बैसागो फोरबोखौ गाहायै सुबुंफोर फोथायनाय आदब आरो बर' खृषटि संस्कृति बिथा खालामना फालिनाय जायो। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
बैसागोनि गाहाय बाहागोफोर बे रंजानाय फोरबोखौ सा न' बा गोदान दिनसिम फालिनाय जायो। जिखौ गायक होनाय बायदि सिनायनाय जायो। मोसौ बैसागो फोरबोनि थि दिनाव आबादनि थाखाय गाहाय सम्फद मोसौफोरखौ गोजा मोजां थुनना बुरखांना दैमायाव फुख'नानै साबोद खालामनाय जायो। बिसोरखौ हलदि बाथोन नांनानै गोजोन सिबिनाय जायो
औ नोंथां।
नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
मानसि बैसागो। बबेबा बोसोरनि सेथि दिनाव गासै सुबुंफ्रा गोदान गानना जोमना आइजें आफा आबौ आबामोननि आथिं सुनानै आशिरबाद लायो।
औ खोनादों नोंथां आं बुं।
हाथाइसालि बिमा बिफा आरो गामिनि बैसागो। उनाव गामिनि गासै सुबुंफ्रा ज' जानानै रंजायो सामलायो आरो गोजोन आसोर बादलायो। मोसानाय आरो खन्थाइनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों नोंथां। नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां बुं।
बैसागोनि गाहाय फुंखायानो जाबाय खाम सिफुं। जथा आरो सेरजानि फसे गोनां सोरां बे फोरबोआव गथ' गथाय दा सेंग्रा सिख्ला गासैबो फसे बैसागु मोसानाय जायो ।
औ
अखा नायो गोबा गैया । बार नै बारनायनि जोबनाय गैया नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों ।
बैसागुनि थान्खिनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों नोंथां ।
औ ।
बैसागा सुबुं समाजनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि आरो गोजोन सम्प्रिति । गायसननायनि मोनसे मोजां एबा गाहाय बिथा
औ
नोंथांङा खोनादोंना? बियो गोबां जिउआरारि एबा आबाद फोथारनि गोदान महर लाबोनायखौ दिन्थियो ।
औ
नोंथां खोनादोंना?
खोनादों नोंथां ।
औ
नोंथांङा बुंलांबाय था ।
बैसागुया खालि मोनसे रंजानायनि फोरबोल' नंङा । बेयो बर' हारिनि जिउ सिबिनाय आरो आबादारि दिन्थिफुंखा इउ पि नि बागै मोजांसिन बुजिनो थाखाय आं आरो बुंलाबावनो सानबाय नोंथां ।
औ दे बुं नोंथां ।
बैसागो फोरबोआव बर' न'खराव गोजोन गोजोनथाइ आरो फरायनायनिस सिनाय महरै गौथुमनि संनानै जाग्रोनो हायो । सुबुं फोथायनाय बायदिब्ला बे रोखोमनि गारां बा सामब्राम मैगं जाबायनायनि नियम दं ।
औ
नोंथांङा खोनादोंना?
खोनादों ।
बाथौ सिबिनाय नि सोमोन्दै बुंनो सानदों बर'फनि गाहाय धोरोमा बाथौ । जागोन दे बागुरुम्बा आरो बैसागु मोसानाय ।
बैसागोनि बयनिख्रुइबो समायना बाहागोआ जाबाय सिख्लाफोरनि बागुरुम बा बैसागु मोसानाय ।
औ
सिफुंनि बिरगि चिरां आरो खामनि गारां गोमनायाव गोरान दख'ना गोरनानै सिख्लाफ्रा मोसायो ।
औ
बैसागुआ जोबनायाव गासै समाजनि गेजेराव थानाय गोजामनाय हिंसा फारिखौ बावगनानै गोदान जिनि गोदान लामा दिन्थियो नोंथांङा बैसागुनि आबादारि बाहागो बेखिनियानो जाथसिगोन नामा नोंथां ।
ओ औ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों उनाव आरोबाव फिन खेब सावरायफिननो मोनबावगोन होननानै।
औ नोंथां दे।